औ
हेल' औ खोनाबाय हेल'
औ दासो खोनादों खोनाबाय दा
औ खोनाबाय
उम गाननाय जोमनायखौ रायलायज जासिगोन आरो
औ औ बुंग्रोदो नोंथाङा
औ दख'नानि आगरफोरखौ खोन्थादो दे दख'नानि जेनेबा बर'नि जेनेबा आगरफोरा मा मा आगर थायो।
बेखौथ' बारा मिथिया आङो जायखि जाया हाजो आगर दाउसा मोख्रेब आरो आरो मिथिला नामा आङो अ फारौ मेगन
फारौ मेगनबो दङ।
औ
मेरना दंलै आंबो मिथिजोबा खिन्थु
आजिखालि बिदिखौ गाननाय जाना जाला दा बारा
उमहो बांसिन बेखौ हाजो आगर होनगोन खोमा ना आर'नाइनिखौ
औ
आर'नाइनि हाजो आगर बेखौ बांसिन खालामनाय जायो।
आरो आजिखालि गोदान गोदान ब्रेन्ड फैबाय। बेफोरखौ गाननाय जायो